हेल' औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां आं नोंथांजों जे माखासे जोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां सावराय जागोन ना नोंथां दे अब्ला नोंथाङा गि बेयावनो आंनो फोरमायग्रदो उनावहाय आं नोंनो फोरमायनोसै नोंथांनोहाय
दे बिदिब्ला नोंथां दावबायनायनि ना जोंहा बिदिब्ला आङो दावबायनायजों मा मा मुलाम्फा जायो बेखौबो आङनो फोरमायना होनोसै आरो नोंथां जोंहा दावबायायोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि गियान आरजिनो हायो आरो नोंथां दा साब जाा हमनानै लादो आङो गुबुन हादराव बेरायहैनोसै बिदिन्थि हिसाबै आङो इंलेण्डआव बेरायहैबाय इंलेण्डआव बेरायहैयोब्ला आङो मा बै इंलेण्डनि माखासे जानाय थानाय
बिसनि र
भाषा मा खालामनानै जानो मोजां मोनो माबायदिल' लुनानै जानो मोजां मोनो आङो बै फारसेनि मा गासिबो गियान मोनजोबगोन आरो बेजों लोगोसे आङो बैयाव थाङोब्ला आङो मा मा राहा लानांगौ आं बोरै रायलायनांगौ बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि गियान मोनो आरो बिदिब्ला आं नोंथांनो मोनसे मोनसे फोरमायना होलांसै आरो नोंथां सिगाङावनो मा बे जोंनि गियानखौ गुवार खालामो आरोखि नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरै मोनसे दावबायनाया मा जोंखौ गोदान गोदान जायगाफोर नुहैयो आरो नोंथां जोंहा मा जोंहा भारत हादराव थायो भारत हादराव थायोब्ला मा जायो जोंहा ससे थांब्लानो जोंनि राव जानाय लोंनाय हारिमु गासिबो सोलायजोबो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन हारिनि मा होनो मानसिफोर लोगो मोनो बिसोर माबोरै थायो माबोरै जायो बिसोरनि जानाया मा जों गाैखौबो मिथिजोबनो हायो आरो नोंथांा बेबायदि बिसिोरनि जिउ खुंनाय सोमोन्दै आरो जों बिसोरनिफ्रायबो माखासे सोलोंनानै लानानै फैनो हायो आरो बिसोर आरो बैसिनि जानाय
फोरखौ जाय
अब्ला जोंना देहाया मोजां थायो नामा बेबायदि बेबायदि बिदिन्थि हिसाबै जोंहा जुदि सिक्किमाव थाङो सिक्किमनि मानसिफ्राबो मा रुनाय जायो आरो नोंथां जोंहाथ' थाव नङाबानो जानो हायाना अब्ला जोंहा बै सिक्किमाव थांनानै बिसिनि जानायखौ जोङो सोलोङोब्ला मा जोंहा म देहाया मा थाजिम थायो आरो बेमार आजार जानो रोङा एबा मा होनो गेस आरि जानो रोङा आरो देहा थायाव बेयो जोंनि मोनसे मुलाम्फा आरो मा खालामो जोंहा जे जोंहा जोंनि सामफ्रोम सानफ्रोमबोनि जिबआव जोंहा माखासे रुथिनफोर थायो आरोा नोंथां एबा फारिलाइफोर थायो माने जोंहा बेफोर थांनानै थानाय समाव जोंहा बेफोर खामानिखौ मावनांगौ जायो। आरो नोंथां नाथाय मा जोंहा जेब्ला बेरायनो थाङो अब्ला मा जों ब माखसे खर'आव थानाय टेनसनफोर एबा स्ट्रेसफोर बिसोर जोंनि खर'निफ्राय मा गैया जालाङो आरोखि न थां माने जोंनि खर'खौ दसे समनि थाखायब्लाबो जोंखौ थाजिम खालामो एबा गोग्गो खालामो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि खर'नि नारसिननायफोरखौ बा खर' गिदिंनायफोरखौ मा गोग्गो खालामो आरो नोंथां बेबायदिनो गैयाखौनो खालाम गैया खालामो आरो नोंथां बेनि उनावहाय दंबावो जोंनि बै जोंहा जुदि जायगायाव थाङोब्ला बे जायगानिफ्राय जोंहा मा मोनसे नुजाथि मोनदांनो हानाय एबा दांनो हानाय जोंहा गियान मोनबोयो जायखौ इंराजियाव बुङो प्रेकटिकेल नलेज बेबायदिनो जुदि नोंहा बेबायदिनो जोंहा दिल्लीयाव थाङोब्ला जोंहा बै दिल्लीनि भारतखौ मा जोंहा नुजोबबोगोन आरो मिथिबोगोन जे मालाबाफोर आनजादाव सोङोब्ला आसामनि अ अ नङा भारतनि राजथावनियाव मा होनोमबा जों
बैखौ मिथिनो मोनगोन आरो जोंहा गोसोआव लानानैाजों मा
मिथिनो मोनगोन नङा जों मा जोंहा दिल्लीयाव थांदोंमोन होननानै आरो दिल्लीयाव थांनानै जोंहा गोदै राजा फोरनि मुंफोरखौबो नुबयो ो ह बिसोरनि मुखाफोरफोरखौबो हमनो हागौ बिदिनो महात्मा गान्धीनि थैनाय जायगा जों बेफोराव थाङोब्ला मा जायो जोंहा प्रे प्रेकटिकेल नलेज मोनबोयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा सायख'नाय आनजादाव होयोब्ला बेबाय बेफोरखौ सोङोब्ला जोंहा फरायनांगौ जालाय आरो नोंथाङा जोंहा मा होनो खर'आव फिट फिट फैखायो आरो नोंथां बेबायदिनो जों मा खालामनो हायो जोंहा प्रेकटिकेलनि सोलोंथाइ लानो हायो आरो नोंथां आरो दावबायनाय समाव जों गोबां समावनो चिरांथाबो लानो रोंगौ जायो आरो नोंथां बे बेबायदिनो जों हलामाजों थाङोब्ला मुलाम्फा जायो फ्लाइटजों थाङोब्ला उरां बिरग्राब जायगाजों थाङोब्ला
मुलाम्फा जागोन ना रेलगारिजों थाङोब्ला मोजां जागोन ना बासजों थाङोब्ला मोजां जागोन बेयो जोंनि मोनसे थिरांथा लानायाव मदद खालामो आरो नोंथां आरो बेजोंसो जोंहा मा रां सायनायावबो जोंहा मदद खालामो जेरै जोंहा नंखौ लाब लाब साबसाब बाहाय जोंहा हमथानानै दोननांगौ बेबायदि माखासे जोंहा गियानफोर बुथुम आरो बेबायदिनो दावगनाय समाव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफोर
लोगो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो गुबुन गुबुन मानसिफोरनि जजों लोगो मोनोब्ला जों बेजों माबोरै रायज्लायनांगौ जों बेखौ माबोरै सनमान होनांगौ बेबायदि लोगो मोनो आरो बेजों लोगोसे मा जोंहा माखासे मालाबा मालाबा गोरों गोरों मानसिबो लोगो मोनदेरबावो जेरै ट्रेनफ्राव थाङोबा रेलगारिफ्राव मा एखे लोगोनि आ जोंहा गोरों गोरों मानसि मोनलाङो आरो बेबायदिनो मालाबा मा होनो रोङि मानसि सुबुंफोर जोंहा लोगो मोनलाङो बे नङा जे जोंहा रोनि सुबुंफोरनिफ्राय मा लेखा फराय सुबुंफोरनिफ्राय जोंहा मा गियान सोलोंनो हाया जोंहा लेखा रोङि सुबुंफोरनिफ्रायबो जोंहा गोबां रोखोमनि गियान सो जेरै लेखा रोङि सुबङा मा अफिसाव थाङाब्ला बेहा थांना थानो थाखाय मा आबाद माव होनबा जोंहा बै लेखा रोङै सुबुंनिफ्रायबो मा आबाद खौ बोरै मावो बेनि बारैबो जोंहा सोलोंनानै लानो हायो आरो नोंथां आरो जोंहा लेखा गोरों सुबुं मोनोब्लाथ' जों जोंहा गोबां रोखोमनि गियान सोलोंनानै लानो हायोना बेनिफ्राय बेबायदिनो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो आरो दावबायनायाव गोबां समावनो मा जोंहा बेरायनाय समाव मा हाइकिं खालामनाय समफ्राव जोंहा जोंनि माखासे मोदोमफोरा आ ओ फिट थायो आरो नोंथां गोग्गो थायो बेनोसै नोंथांा आंनि बुंनाया एसेनोसै बिबा नोंथाङाबो फोरमायदों जे बे
औ नोंथां जे आं आं आंनि रोंगौथि माने आंथ' सासे दा दावबायारिफोरखौ दैदेनो आरोना नोंथां जेनेबा जोंनाव गुबुन गुबुन नि दावबायारिफोर दावबायफैयो बिसोरो मा जोंनाव फैनानै जोंनि माखासे जोंनि थांना थानाय राहा बा जोंनि ओनसोलाव थानाय समायना रमायना सावगारि बा जोङो माबोरै ओ जिउ खुंलांगासिनो दं बे बेनि सायाव बिसोरो मिथिनो लुबैयो आरो ना नोंथां बिसोरखौ माने लाबोनानै आङो बा फैयोब्ला बिसोरखौ आं दैदेनो आरो बेहाय मा होनदों जोङो दैदेननो थाखाय बिसोरनाव ओ जोंनाव माखासे रोंगौथिफोर थानांगोन आरो माने सासे मोजां दैदेनगिरिारि जानोब्ला नोंथाङा बिसोरजों मोजां रायज्लायनो थाखाय माखासे रावफोरखौ रोङोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां जायनि गेजेरजों बिसोरखौ मोजाङै बुजायनोबा जोंनि जे हारिमु बायदिसिनाखौ जोङो मोजाङै फोरमायथिनो हानायाव मदद मोननायनि थाखाय बिदिनो जोङो सिगां जों मोजां थांखि लाग्रोनांगोन दावबायनायनि थांखि जबा जेरै जों समफोरनि बेसेबां समाव मा खालामगोन बबे लामाजों थागोन जों मा नायगोन? ओ जोंनि जायगाफोरखौ जोङो फारिलाइ खालामग्रोनांगौ आरो ना नोंथां बिदिनो जों मा ओ जोंनियाव दावबायारि फैयोब्ला गिबियावनो मा खालामनांगौ थाग्रा जाय गा बे थाग्रा जायगाया साखोन सिखोन जानांगोन आरो बबेयाव दोनोब्ला बिसोरखौ मोजां जागोन आरो जोंङो थांलाय फैलायनि थाखाय माखासे गारि मथरनि जों राहा लाग्रोनांगोन आरो बेजों लोगोसे जानाय लोंनाय जों माबे समाव मा जाहोगोन माबे समाव माबाखौ जाहोब्ला मोजां जागोन बे जोङो गिबियावनो जोङो मा मोजांङै जोङो थांखि लागोन नांगोन आरो नोंथां बेनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला मा होनगोन बेखौ जोंनि सुबिदा बायदिसिनाखौ जोङो मिलायनानै लाग्रोनांगोन आरोना नोंथाङा ओ बिदिनो जोङो गासै बेनि अनगा जों मा खालामनो हायो बे जोंहा जानाय लोंनाय बायदिसिना थांबाय बेनो जोङो जारिमिन आरो जोंहा मा हारिमुआ बुजायनाय बा जोंनि दावबायनायनि गेजेरजों बा दावबायारिफोर फैयोबा जोङो मा जोंनि जायगानि जारिमिन आसार खान्थि बा जोंनि सिनायथि बेफोरखौ जोङो बेसे बिसोरनो जोंनि गोरलै रावजों आरो गुरि रावजों बिसोरनो फोरमायनांगोन आरो जायनि गेजेरजों बिसोरो जोंनि जे दोरोङारि ओंख्रि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दोरोङारि दामनाय बा बायदि रोखनि जोंनि फोरबो बेफोरखौ बिसोर माने मोजाङै आरो गोरलैयै बुजिनो हानाय बायदि बिसोरखौ मोजाङै बुजायनांगोन आरो जायनि गेजेरजों बिसोर जोंनि ओ माबाखौ हाबाफारिफोरखौ मोजाङै गोसो होनानै माने बिसोरो सोलोंना लानो हायो आरो ना नोंथां। बिदिनो जोंहा मा ओ जोङो जायगा नायनाय बा लामाफोर नायनाय आरो बेजों लोगोसे ओ मोजां जायगा दिन्थिन नै आरो ना नोंथां बिदिनो दावबायारिफोरखौ जोंहा मोजां मोजां समायना जायगाफोरखौ दिन्थिनांगोन। आरो बेजों लोगोसे मिथिंगाखौ जोंहा नोजोर होनांगोन बेजों नोङो मा मिथि गौ नों मा सोलोंनो हागौ बा नों मिथिनाय बेफोरखौ नोंथाङा ओ फोरमायथिनांगोन आरोना नोंथां।ओम बिदिनो मिथिंगानि नोजोरखौ जोंहा मा होनो जायगाफोरखौ मोजाङै नुहोजोबनांगौ आरो होमबाथाय दावबायारिफोरा गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो दावबायारिफोरा मा फैनानै जोंनि माखासे हाबा हुखाफोरखौ बिसोरो ओम मावफैनो मोनोब्ला जेरैहाय आं बुंनो थांदों ना गुरनाय ना गुरनायखौ बिसोरनि सिङाङाव खालामनानै दिन्थिफुङोब्ला बिसोर जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मानो होनोब बिसोरो गोदान गोदान बा गुबुन हादरफोराव बेफोरबायदि ना गुरनायखौ बिसोरनो नुफेराखैबो जानो हागौ बा मोनफेराखैबो जानो हागौ बिसोरो बेखौ फैनानै मा ओ गाव निजा खालामनायनि गोसो जायोना नोंथां बेफोरखौ होयोब्ला बिसोरो जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरोना नोंथां। बेजों लोगोसे जोंहा मा सावस्रि आरो रैखाथिखौबो जोङो नोजोर होनांगोन बिदिनो गासै दावबायारि फोरा मा होनदो सावस्रि आरो रैखाथि सायाव गोख्रों नोजोर होनांगौ मानो होनोब्ला बिसोर माबबा समाव देहाया जों मोजाङै थाबाय थायाना बिसोरनि थाखाय जोङो मुलि बायदिसिनाखौ जोङो लोगोसे लाफाबाय थानांगोन ना नोंथां बे बेदिनो जोंहा मा आगुर रादाब आरो मा होनगोन जोङो नायबिजिर नायबा फोरोंनाय आरो ना नोंथां बिदिनो जोङो दावबायनाय जायगानि बा गामि सहर नियम गाननाय जोमनाय बा खान्थि सांग्रांथि बेखौबो जोङो गिबियावनो मोजाङै फोरमायग्रोनांगोन जे जे ओ जोङो दिनै बबेयाव थांगोन मा मा मावगोन जोङो बबे समाव मा खा खालामगोन बेफोरखौ जोङो गिबियावनो बिसोरनो फोरमायग्रनांगोन आरो बिसोरखौ जोंहा मोनसे जोंनि ओ सोरगिदिं आव मोनसे फोरमायथिनांगोन दि जोङो दाउ बोहाय हारसिं हारसिं आलादा आलादा थांलाबायायनो नाङा गासैबो जों जों खौसेयैनो थाफानांगौ। आरो गासैबो जे जों बुंनाय रखमै गासिबो जोंनि जे नियमफोरखौ फालिनांगौ बेफोरखौ बिथांमोननो गिबियावनो जोङो फोरमायग्रोनांगोन आरोना नोंथां। ओमफ्राय बेनि उनावहाय ओम जोंहा मोजां रायज्लायनाय थानांगोन बा जों बिसोरनि गेजेराव जोंनि कमिनिकेस जोङा मोजाङै ओ जानांगौ गासै दावबायारिफोरजोंनो माने मोजाङै ओ सावरायनांगोन आरो। बा बिसोरनि सोंनायफोरखौ जोङो मोजाङै फिननाय होनो हानांगोन उम बे बेफोरखौ जोङो मोजाङै नोजोर होनांगौ बिदिनो जोंहा माखासे ओ इमारजेन्सि जायोना बेफोर इमारजेन्सि बा सुस्रांनाय मेनेजमेन्ट खालामनाय बे दावबायनाय समाव आव माब्लाबा समाव बार अखाफोर फैनो हागौ गारिनि बेले बेजे जानो हागौ दावबायाफोर नि माने माबा मोनसे ओ जाबोर जानाय बा जेंना जानायफोरखौ जोङो गोरलैयैनो सुस्रांनो हानायखौ जोङो नोजोर होनांगोन बा जोङो बेयो जोंनियाव थाखा नांगोन आरो ना नोंथां नों माबोरै बेफोर जेंनाखौ जों मोगा मोगि खालामनोबा सुस्रांनो हागोन बेखौ नोङो गिबियाव थियारि खालामना लाग्रोनांगोन बिदिनो जोंहा ओ सुबुं अननाय आरो मदद लागै बुङोब्ला दावबायारिफोरखौ मान सनमान होनांगोन आरो ना गद गद मोननो हानाय बबेबा असुबिदानि थाखायनो नोंथाङा बेखौ मदद खालामनांगोन आरो ना नोंथां आरो बिदिनो आबहावा रैखाथिफोरखौ नोंथाङा नोजोर होनानै बाय बिसिनि सिगाङाव फो फोरमायथिनांगोन जेराव मेराव दाखोर दाला खालामनाङा होनना थ' बिनो नोंथां नोंथांजों जे ओ जोंनि ओ सासे ओ दावबायारि दैदेनगिरि महरै एसे सावरायनाया बेखिनियानो नोंथां। अब्ला नोंथां समाबो जाबाय दोन्थ'नोसै नामा?